हेल'
औ नोंथां
अ नोंथाङालाय मा खालामदों
औ दायो आं ओरैनो दङ
अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दं आर ना होमबा
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
ओ-नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला एबा नोंथांजों आं मोनसे टपिक एबा आयदानि सायावसो सावरायनो फैदोंमोन। नोंथाङाथ दसे सम हागोन नाम।
औ
औ नोंथाङा एसे इन्टारनेटनि बागै मोजां। ओ-गाज्रि नोंथाङा एसे फोरमायना नामा इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय माबायदि। ओ मोजां लामायाव लाबोदों एबा इन्टारनेटनि जाहोनाव सुबुं माहारिया माबायदि गाज्रि जालांनो हमगोन नोंथाङा एसे खम खमोन
औ फोरमायनो हागोन ओ इन्टारनेट होनोब्लाथ' जोंहा इन्टारनेटजों गोबां खोथा बाथ्राबो मिन्थिनो मोनोबा जों इन्टारनेट जों सोलोंनोबो हायो नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ इन्टारने माने ससियेल मिडियाखौनो होननांसिगोन नङा होनोमबा नोंथां
औ औ
औ जेराव जोङो इन्टारनेटजों। ओंहाय मोजां मोजां खोथा बाथ्रा। बेफोरबायदि जों। इन्टारनेट थाबासो जोङो भिडिय बायदिसिना नायनो मोनो बा जों ससियेल मिडियावहाय। माने एक्टिभ थानो हायो नङा होनोमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ ओ जोङो। ससियेल मिडियाजों गोबां मोजांबो सोलोंनो हायो गाज्रिबो। सोलोंनो हायो नङा होनबा नोंथां? औ हेल खोनादों ना? हेल हेल हेल नोंथाङा खोनादों ना? हेल हेल हेल